हेलौ दा नोंथां माबोरै दं
औ दङ नोंथां मोजाङैनो दङ न
औ औ औ औ
ओम
दा जों दान्दिसे सावरायगोन आरो नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना सावरायनो थाखाय
हागोन नोंथां हागोन सावरायनो हागोन
थारैनो जोङो एसे सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायगोन आरो नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ औ दा आं एसे फोरमायनो हानि आरोना नोंथां सोलोंथाइनि बागै
औ दे
दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' जोंहा सोलोंथाइनि माखासे गोनांथि दा सोलों खोथाया माने सुबुं जिउनि माने बयनिख्रुइबो देरसिन सम्फद आरो ना नोंथां बेयो मानसिनि गियान माने बायदिसिना मानसिनि गियान आरजिनायाव मदद खालामो आरोना नोंथां
ओम
दा बेनि गेजेरजों सोलोंथाइया मुलुगनि माने रोखाथि बा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माने ओ बिसुकखौ माने मोजाङै बुजिनो हायो आरोना नोंथां बेयो गाज्रि रोंगौथि आरो मोजां रोंगौथिनि फारागखौ दिन्थियो आरोना दा बिनि गेजेर जों जिउनि जौगाथायाइजों लोगोसे सोलोंथाइ गैयि मानसिया माने आथिखालनि जुगाव माने आगोलाव माने थानो हायो नाथाय माने बेयो मोजां साख'रि आरो बेफार बिजनेस खालामनो थाखाय गोनां आरो ना नोंथां दा बेनि गेजेरजों समाजारि जुगाव नाय जों लोगोसे सोलोंथाइ थानाय समाजाव माने हिंसा हान्थिया खम जायो आरोना नोंथां सोलों फथाय गोनां मानसिफ्रा दा बेनि गेजेरजोंोनो समाजाव माने अनलायनाय आरो खौसेथि थिया बारायो आरो नोंथां सोलोंथाइ गोनां मानसिफ्रा दा बेनि गेजेरजोंनो सोलों खथाया सुबुं जिउखौ सोराङाव लाबोयो नङा होमब्ला दा बयनोबो मोजां सोलोंथाइ होनाया रायजो आरो सरखारारनि बिबान नङा हब्ला नोंथां दा बेनि गेजेरजोंनो सोलोंथाइ आरो गथ'सा होनना बुङोब्लाथ'
औ
गथ'साफ माने हादोर आरो समाजनि इयुन नङा होमब्ला नोंथां दा इयुनखौ मोजां खालामनो थाखाय माने सोलोंथाइया बयनिुइ बयबो गोनां दा बेनि गेजेरजोंनो सोलोलो रोंनाय सोलोलो रोंनाय होनना बुङो थाङोब्लाथ' जोंहा नोंथां सोलोंथया गथ'सा फोरनि माने सावस्रि आरो गोसोखौ स्रांग्रां खालामो नङा होमब्ला दा बिखौ माने लिरनाय फरायनाय आरो बुजिनायनि गोहो होयो आरोोना नोंथां सोलोंथाइया दा माखासे मानसिनि माने ओ सरित्र दानाय बा गियान दानाय दा गियान दानाय होनना बुङोब्लाथ' फरायसालियाव गथ'साफोरा मोजां आखुवथाय सोलोङो नङा होमब्ला दा बियो सासे मोजां नागरिक जाहोनायाव मदद खालामो आरोोना नोंथां सोलोंथाइया दा बेनि गेजेरजोंनो गियान बारायनाय होनना बुङोब्लाथ' सोलोंथाइनि गेजेरजों माने गथ'साफ्रा माने बिगियान माने बायदि मेथौनि बा बागै रोंनाया मोजां जायो आरो ना बे रोंगौथिया माने बिसोरखौ इयनाव माने मदद खालामो खोनाबादों नोंथां दा गथ'साफोरखौ माने एंगार हायै सोलोंथाइ होनो नांगोन आरो ना दा सोलोंथाइ मोननाया माने मोन साफ्रोमबो बा साफ्रोमबो गथ'सानि माने मोनथाय आरोना नोंथां दा माखासे बेवहाय सोलोंथाइ आयदा थायो बेवहाय राव आरो थुनलाइ दा राव आरो थुनलाइ होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बेवहाय बिमा राव बा इंराजि आरो गुबुन गुबुन रावफोरनि लिरनाय बा फरायनाय आरो रावखान्थि सोलोंनाय जायो आरोा नोंथां राव होनना बुङोब्ला दा बेनि गेजेरजों ओ सानखान्थि सानखान्थि होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बेवहाय अनजिमा नङा होमब्ला सांगखान्थिया दा अनजिमा बा अनजिमा होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जोंहा बेवहाय हिसाब लिथाब बा जिअ'मेट्रि आरो साननाय हनायनि गोहोखौ बारायो आरो नोंथां दा मुलुग बिगियान मुलुग बिगियान होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बेवहाय बिखौ जोङो ओ मुलुग बिगियानखौ जोङो माने मोनथाम बागोआव राननाय जादों आरो ना नोंथां। दा बेखौ मोन थाम बागाव राननाय जादों होनना बुङोब्ला जोंहा जिब बिगियान पदारत बिगियान आरो रसायन बिगियान समाजारि बिगियान होनना बुङोब्ला बेवहाय जोंहा ओ जारिमिन ओ फुंखान्थि आरो बेवयावहाय माखासे बुंखान्थिनि बागै सोलोंनाय जाया आरो ना नोंथां दा आथिखालनि गोनां आयदाफोर होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय ओ कम्पिउटार बिगियान कम्पिउटार बिगियान होनना बुङोब्ला जोंहा आथिखालनि जुगाव माने डिजिटेल रोंगौथि बा इन्टारनेट बाहायनायनि गियान आरोना दा रांखान खान्थि आरो बेफार रांखान्थियारि बेफार होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय रां खौथाय बा संसारि संसार जानाय आरो बेफार बिजनेस खालामनायनि नेमखान्थि। दा माखासे परिबेस बिगियान होनना बुङोब्ला जोंहा जोंनि माने सोरगिदिं माने बारहावा आरो बेखौ रैखा खालामनायनि बागै सांग्रांथि माने लाबोयो आरो ना दा बेनि गेजेरजों ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों सुबुं अनजिमानि जौगानाय बा हिनजावसाफोरनि ओ सोलोंथाइ बा समाज जाव आथिखाल हिन्जावसाफोरखौ माने सोलोंथाइ होनायाव जोबोद गोसो होनाय जादों आरोना ओ जायखौ जोङो मा होनना बुङो नोंथां ओ बे टि बासाव बेटिपाराव बिदि होनना बुङोब्ला बादि बिथां बिथांखिजों माने जौग होनानाय जायो आरो ना। दा हिन्जावसाफोरनि सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंहा बेखौ बुंखानांगोन बेटि बोसाव बेटिफोराव नङा होमब्ला दा माखासे सांग्रांथि बारायनाय होनना बुङोब्ला गामि फोथारफोरावबो माने आथिखाल माने बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ फरायसालियाव माने थिनहरनो सांग्रां जाबाय आरोना। दा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा रां गैयि फ्रि सोलोंथाइ दा सरकारनि फारिफ्राय जोंहा गथ'फोरखौ माने जाहोनाय माने बिजाब आरो गाननाय जोमनाय फ्रि होनानै माने सोलोंथाइनि हारखौ बारायनाय जादों आरोना नोंथां।
औ
दा अननानै ओ आं बेखौनो बुंबाय जे नोंथाङाबो आंनो अननानै आंनो एसे फोरमायना होयो थारैनो सोलोंथाइनि बागै।
नंगौ थारैनो
जोङो ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो सुबुं जिउआव सोलोंथाइ लानाया ओ जोबोद गोनांथार मानोना सासे सुबुङा गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय ओ जोङो सोलोंथाइखौ जोंङो लाथारनांगौ मानोना जों सोलों थाइ गैयाब्ला जायखि जाया बिथिङावनो जोङो ओ आन्दायनानै थानांगोन बा उन जानानै थानांगोन एबा जोङो थगायजानोबो हागौ आरो जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला ओ गोबां ओ आलदा आलदा बिथिंजों जों बैफोर सोलोंथाइखौ मोननो हायो। जोङो फरायसालियाव फरायनानै मोननाय सोलोंथाइ दा बेनिफ्राय जोङो माखासेफोरखौ न'नि गिदिरफोरनिफ्राय जोङो ओ मोननाय सोलोंथाइ बिनि उनाव जों बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनाय बा आखाइजों दाजानाय बायदिसिना मुवाफोर बेफोरखौ जोङो बानायनाय बे सोलोंथाइ दा बेफोरबायदिनो जोङो आलादा आलदा रोखोमनि जोङो सोलोंथाइखौ जोङो माने सोलोंनो नांगौ एबा जों सुबुं जिउआव जोङो सोलोंनानै लानो जोबोद गोनांथार बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ फरायसालियाव मोननानै मोननाय सोलोंथाइखौ जोङो सोलोंथाइनि गोनांथार होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ लाथारनांगोन जोङो जों सासे गोग्गो सोलोंथाइ गोनां बा लेखा फरा फरायनो गोरों जानोब्ला जोङो फरायसालियाव फरायनाय सोलोंथाइखौ जोङो लानो नांगोन बेखौ जोङो मानो लानो नांगोन जायखिजाया जोङो गोजान जायगायाव दावबायनोब्लाबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगोन जोङो माबा मोनसे मोजां गिदिर बिफानाव जोङो साख्रि मावनो थाखायबो जोंखौ जोंनो सोलोंथाइखौ नांगोन आरो जोङो बै इयुन जोलैखौ जोङो सोलोंथाइ फोरों फिननो थाखायबो जोङो गाव सोलोंनो गोजौ सोलोंथाइखौ जोङो लानो नांगोन थिग बेबायदिनो जों बेबायदि सोलोंथाइखौ लानानै ओ माखासे गावनि जिउखौ खुंनायाव बा खुंनायनि थाखाय जोङो साख्रि बाख्रि मावनायनि बेलायावबो जोङो सोलोंथाइखौ फरायनो नांगोन बा लानांगोन जों सोलोंथाइ लायोबासो जोङो गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर बिफानफोराव जोङो साख्रि मावनानै जोंनि न'खरखौ जोङो मोजाङै रांखान्थि खामायनानै जोङो सामलायनो हागोन बा जों जोङो गावखौ सिनायथि होनो हागोन लोगोसे जोङो जों गावनि हारिखौबो जोङो सिनायथि होनो हागोन आरो जोङो सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लायोब्लासो बा सोलोंथाइ थायोब्लासो थिग बेबायदि ओमफ्राय जोङो आरो बै न'खरनिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो माखासे आखल आखुखौ जोङो फरायनानै बा लेखाफोरनिफ्राय जोङो मोननो थाङा औ मोननो हाया थिग बेफोर आखल आखु बायदिसिना रायलायनाय होन होननायफोरखौ जोङो न'खरनि गिदिरफोरनिफ्राय बा गामिनि सोरनिबाफ्राय बा बिमा बिफानिफ्राय जोङो सोलोंनानै लायो बेैफोरबायदि आखल आखु बा रायलायनाय होननाय बेफोरबायदि सोलोंथाइखौबो जोङो माने लानांगौ बा मोजाङै सोलोंनानै लानाया जोंनि सुबुं जिउआव माने गोनांथार दा थिग बेबायदिनो जोङो आरो माखासे मुवा बेसाद बानायनाय बा आखाइजों दाजानाय बैफोरनि सोलोंथाइखौ लानायाबो जोंनो गोनांथार मानोना जोङो थांना थानायाव बा संसार जानायाव जोंनो माखासे मुवा बेसादफोर जोंनो नांगौ जायो बैफोर मुवा बेसाद फिसाफोरखौ जोङो दिहुननानै गावनो बाहायनो हानाय बायदियै जोङो बैफोर सोलोंथाइखौबो जों सोलोंनानै लानांगौ आरो जोङो माखासे समाव जोङो बफोर बैफोर बैफोर सोलोंथाइखौ लानानैनो जोङो जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय जोङो बायदिसिना खामानि मावनानै जोङो रां खामायनो हायो बा जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायनानै जोङो फाननो फाननो हायो बैफोरनिफ्रायनो रां बायदिसिनाफोरखौबो जोङो मोननो हानानै जोङो जोंनि संसार जानायाव जोङो आंखाल जानाय माखासे बेसादफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंबो बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइया जोबोद गोनां आरो जोङो मोनफ्रोमखौबो जोङो मोनफ्रोम बिथिंनि सोलोंथाइखौनो जोङो लानांगौ आरो लानाया जोंनि सुबुंनि थाखाय गोनांथार आरो बेबायदि नोंथां नोंथां होनबा जोङो औ सावरायनायखौ जोङो फोजोबथ'नोसै नोंथां समाबो जाबाय औ दे होनोमबा नोंथां औ गोजोन्थों नोंथां औ